खोनादों नोंथां औ।
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नोंथां जोङो जे ओ हाग्रानि जोङो बायदिसिना एम्फौ एनला नायगिरनानै जानायनि सायावनो एसे सावरायनोसै जोंथ' माने माखासे एम्फौ एनलाफोर नायगिरनानै जायो नालाय। जोङो मोजां मोनो बेखौ जानो बैफोरखो जोङो माबायदियै नायगिरो बा बहा बहा मोनो बैफोरखो जों माबायदि रोखोमै जोङो जायो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै।
औ
औ ओमबा आं गिबियावनो एसे बिनि बागैनो फोरमायनोसै।
औ औ दे नोंथां।
औ जोङो गिबियावनो जोङो एम्फौ एनला होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि जोङो बोरियाव लोगोसे जों दैयाव जोङो मोननो हायो जेरै बोरियाव होनानै बुङो ब्ला जोङो ओ गुसिंग्रा ओ बुरबिला लोगोसे जोङो गुनजेत एम्फौ मुलि बिनि उनाव लाथा एम्फौ
औ
ओ लोगोसे आरो जोङो मा मोनो गुमा गोथाव ओ आ ओ गुमा नारें
औ
ओ आरोबाव बेबायदिनो ओ उरि इम्फौ बैफोरबायदि माने गोबां एम्फौफोरखौ जोङो बोरियाव मोननो हायो आरो दैयाव मोननाय एम फौ होनोब्ला जोङो गांजेमा सिंखावरि ओ जुजेमा ओमफाय आरो जोङो खांख्राइखौबो जोङो बुंनांगोन। ओ खांख्राइखोबो जों लाफा जागोन जेनेबा खांख्राइ मोनो। ओ बिनि उनाव जोङो आरोबाव आरोबाव मोनबावो नाथाय मुंफोरखौ मोनहा जोबला ओ जोहा-जोबा होननांगोन आरो। मानोना ओ माखासे मुंफोरखौ जोङो होमबानो दायो। मिथिनो मोनला दंबावो बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ जोङो नागिरनानै जायो। जोङो गुनजेद एम्फौफोरखौ बहा मोनो होमबा जोङो गुबैयै जोङो औवा बिजौफोराव मोनो बे औवा बिजौआव जाय गुनजेद एम्फौखौ मोनो बियो माने थावसिन जायो आरो जों जायखौ बे बिफां सेवनायफोराव मोनो। उम बे बिफां सेवनायफोराव मोननायनिख्रुइ बै औवा बिजौ गोरलैयाव मोननाया माने बिराद थावसिन जायो आरो मेजेमनो बेखौ जोङो ओ बेबायदिनो ओ दिहुनना लाबोनानै बा नायगिरना लाबोनानै जोङो गोदान बेबायदिनो एवनानै जायो जोबोद गोथाव माने जानो थाखाय बेबायदिनो जोङो जायो आरो ओमफ्राय आरो जोङो बरबिला होनोब्ला जोङो बेखौ फाख्रि बिफां बेबायदिनो आरोबाव माखासे ओ बेबायदिनो गावसोर जानो मोजां मोननाय बिलाइ जानो मोजां मोननाय बिफांफोराव बिसोरो हराव बानानै थायो अब्लानिया जोङो बैयाव थांनानै जुदि ओ मटर मालाबा समाव जोंदि मा खालामो मटर थायेर लांनानै बै मटर थायेरखौ जों सावनानै लाग्रोयो आरोना साव सावना लानानै जोङो ओमफ्राय बेखौ फिसिनानै होयो फिसिनानै जोङो ओमफ्राय हमो हमनानै बेबायदिनो लाबोनानै जोङो बिनि गां थायो जों गां आथिंफोरखौ गारनानै गोरान जोङो फ्राय फ्राम फ्राम एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो आरो बेखौ जोङो ओमफ्राय बाथेनफोर बा बाथोनफोर जोङो गंगार दुन्दिया बानलु बायदिसिना होनानै जोङो बाथोन देनानै जायोब्लाबो जोबोद नो हायिनि जाहोनाव बियो बाहेरायाव ओंखारबोनानै ओ बायदि बिफांफोराव बा
दै लोमै बिफांफोरावहाय बेबायदि थायोब्ला जोङो अब्लानिया जोङो थांनानै नायागिरनानै ओ लायनानै जोङो बेखौ जाफैयो जों बेबायदिनो गोरान फ्राम फ्राम एवनानै जायोब्ला बा बाथोनफोर जों देनानै जायो माने मोनफ्रोम एम्फौफोरखौनो जोङो ओ इउ गाव गोजा फ्राम फ्राम एवना जानायजों लोगोसे जोङो बाथोन देनाबो जानो हायो बा जायो आरो जोङो
औ
ओ बेबायदिनो आरो दैयाव मोननाय होनोब्ला जोङो गांजेमा सिंखावरिफोरखौ जोङो ओ दा दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां मोननो हायो दैज्लां बोथोराव बिसोरो बिदै दैनानै फिसा जायो जों गोरलै गोरलैबो जों गोबां मोननो हायो ओ खखाफोर बा सेनफोर सायोब्लाबो जों बेखौ मोननो हायो लोगोसे जोङो जेखाइफोरजों दै दैयाव बा हाग्रायाव जोङो गुरोब्ला बेफोर गांजेमा सिनखावरिखौ जों गोबां मोननो हायो
औ
ओ लोगोसे आरो जोङो बे मेसें बोथोराव मेथ'खा नोलोफोरखौ जोङो गुरोब्ला बेयावबो गोबां गांजेमा फोरा ओ सिखाङो आरो बेबायदिनो नो ओ मोननै रोखोम जोङो जो आरो जोला बे गोनां जेमाखौ मोननो हायो जोङो जोलाया बांद्राय मोदोमो आरोना बेखौ जोबोद मोजां मोनो जानो ओमफ्राय जोआ मोदोमा बेनि मोदोमनि थाखाय जोङो बेखौ बारा मोजां मोना बे जोला जोलाखौ खौ जोङो बांसिन नायगिरो बा गोसो होयो नायगिरनो थाखाय बा मोननो थाखाय लुबैयो बेबायदिनो जोङो ओ बे जोलाखौ जुदि बाथोनफोर देनायाव मासे होदेरो हायोब्लानो जोङो बिराद माने मोदोमफ्रु गोथाव खालामनानै होयो आरो बे बाथोनफोरखौ बेबायदिनो जोङो बाथोन थोनदेनानै खहाब गोनां माने जायो आरो बेखौ बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव बांसिन जोङो खहाबो होनना बुंनांगोन आरो जोङो जेब्ला बे दुब्लि फोथाराव जोङो हाबा मावो बा खामानि मावो बै सम माव जोङो ओ ओंख्रि गैयाब्लाबो बे गांजेमा गावरिमा ना सिंखावरि बाथोनफोरखौ जोङो
औ
देनानै जुदि ओंखाम लानानै थाङोब्ला जों दै सोमनानैब्लाबो औ थेब्रे जानानै जों खामानिखौ मावनो हायो आरो बेबायदि
औ औ
ओ बेफोरबायदि जायो ओ नोंथां नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि मा मा एम्फौखौ जायो जेनेबा आरो मा रोखोमै जायो नोंथां?
दा जोंनियावहाय गिबियाव बुंनो थाङोब्ला मा मा एम्फौ मोनो होननानै बुङोब्ला जे जोंनियावबो बोरियाव मोननाय एम्फौ होननानै बुंब्ला ओ लाथा एम्फौ। ओ उरि एम्फौ खुसिंग्रा एम्फौ। बेफोरबायदिखौ जोंनियावबो बोरियावहाय मोननो थाङो आरो ओ गुनजेर बेफोरखौ
औ
आरो दैयाव मोननाय होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो जेरै गांजेमा, सिंखावरि। खांख्राइ, बिफोरबायदिनो आरो दा खुंसेंग्राफोरखौहाय जोङो ओ जावनानै बा जोङो दै लुनानै बा बबेबा लाइटआवबाबो हमनानै जोङो मोनबो हायो।
औ
सिगां समावहाय जोंबो बा जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां जावनायखौ नुदोंमोन। जे जावनानै जावनानै जि लामा सरब एसे सिगां समावहाय हाय लामाफोराबो एसे फिसा फिसामोन आरो फिस रड थाङाखैमोन आरो बै समावहायनो बिदिनो बबेबा दै सेरनि लामा बेफोराव जावनायफ्राव हाखर जाना थायोमोन बेफोरो बैफोर हाखर फोरावनो साइकेल सालायलांनायावहाय सोरबा सोरबा नायसन फाङालासिनो माने बे साइ ओ खुसिंग्रा जावनाय हायावहाय नांनाय बेफोरबायदि गोलैलायोमोन आरो बेफोरबायदिनो नागिरोमोन माने एम्फौफोरखौ। ओ दा आरो दानि दिनावहाय आरो इसे दै लुनानैबो नागिर नायखौ नुनो मोनो आरो लाइटफोराव फैबाथाय जों बेफोरखौ मोननो हायो। आरो जानायावहाय बियो खुसिंग्रा एम्फौआआबो जोबोद गोथाव। बेखौहाय जोङो बाथोनबो जायो नोंथाङा जेरै बुंनाय बादि फ्राय बिदि एवनानैबो जों जानो हायो। बिनि अनगायै आरो जोंहा आरो मा दङ उरि एम्फौ दङ ना? उरि एम्फौ उरि एम्फौ आ जोंना जेब्ला बे मोनाब्लि समाव ओंखारो
औ
मोनाबिलि समाव ओंखारोब्लाथाय जों बेखौ ओ साथि बा माबा सावनानै साथि सावनानै जेब्ला जोङो गामब्लायाव दै लानानै बिनि सेरावहाय दोनोब्लानो हारसिंनो ओ बे दैयावहाय गामलायाव बारसोमनानै लायो आरो। आरो एफा एनै जोङो हमोबो आरो।
नोंगौ
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बे बेखौ दैयाव सोमनानै फिन बिरफिननो हायिनि थाखाय जों बे खौ गाम्लायाव सोनानै लानाय जायो आरो आरो बेखौहाय ओ जोंङो जानायनि थाग थियारि खालामोब्ला बेखौ एसे एसे एवनानै बेखौ फोराननानै एसे मोजाङै बे दै सिनायखौ एसे फोरान एसे मोजाङै एवथुमनानै ओ बिनि गांखौहाय खारहोनो थाखाय
औ
ओ बेखौहाय संग्रायाव लानानै एसे हुफ्लेनानै आखाइजों एसे लासै लासै हुफ्लेनानै बेखौ जावनानै बिनि गांफोरखौ खारहोनाय जायो आरो।
नोंगौ
जानायाव ओमफाय बेथ' जोबोद गोथाव उरि एम्फौआ ओ बेखौ जोङो बिदिनो बाथोनबो जानो हायो आरो गोरानै फ्राय एवनानैबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। बांसिनै जोङो बेखौ बाथोन जायोब्ला जोबोद मिलौहाबो ओरैनो फ्राय जानायाव बो मिलौवो जोबोद गोथाव जायो आरो।
नांगौ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंहा आरो गुन्जेर एम्फौ थायो बेफोरखौबो जोङो जायो लाथा एम्फौ बेफोरबो जोबोद गोथाव। बेफोरबायदिनो आरो दैयाव मोननाय जेरै सिंखावरि
औ
ओ बेफोरखौहाय जोङो दैज्लां समाव मोनो बा नोंथाङा जेरै बुंलांदों सेन ख'खाफोरावहाय जोङो सानानै मोनो। नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो जोङो बेखौ बेहाय मोनो बेफोरखौ जोङो बाथोन जायोब्ला जोबोद गोथाव
औ
आरो खांख्राइ बेफोरखौबो जोङो सेनफोरनि फोरजोंनो हमनानै मोननाय जायो लोगोसे बिदिनो जोङो जेफोर सारोबा दैमाफोरावबा बबेबा बिलोफोराव सारहैयोब्ला जोङो मोनबोयो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि एम्फौ हारिफोरा माखासे जाजाग्रा एम्फौ फोरा जानो जोबोद गोथाव आरो। दा नोंथांनो आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय जों निथिंजाय जानाया माबोरै जायो माबोरै मोनो बेखौ आरो औ।
नंगौ औ जोङो बेबायदिनो बेफोरबायदि गोबां माने जोंनि ओ बर'फोरा बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिनो माने ओ मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो जोङो एखे बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ ओमबा जों ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ओमबा नोंथां।
औ दे नोंथां औ
औ दे